औ नोंथां
आबाव दं नोंथां
औ न'आवनो दं आंलाय नोंथाङालाय
आंबो न'आवनो दं नोंथां
औ
दिनि दाथ' जोंनिया इडुकेसननि टपिक रायलायनो गोनां दंमोनलै नोंथां
औ जायो दे औ
खोनादो औ नोंथाङा मा सानो इडुकेसननि बारै नोंथां नोंथाङा मा सानो इडुकेसननि बारै
औ इडुकेसनाथ' दा गोनांथि माने जुदि जोंनाव दा इडुकेसन गैयाबा जोङो दायो बि जबबो मोना आरो बिथिं गोजान गो जान जायगायावबो जाम्फाबा जानाथायो जोंङो इडुकेसन लायाबा इडुकेसन माने बेल' नङा जे जोंङो कल इडुकेसनफोरखौ जोंङो बेलेग बेलेग बेलेग सोरनिफ्रायबो मोननो हागौ जोंङो इडुकेसनफोरखौ जुदि जों दायो जोंङो गावनि बि जिउआव दानो हागोन ओरो देरहासार मोनगोन नोंथाङालाय मा सानो
आंबो सानो बेखोनो नों बुंनायखोनो जोंहा इडुकेसन गैयाबा बहुद मानो मा होनगोन ओ मा होनगोन जोंहा स्किल्सफोरानो रिओ जोंहाब फरायनाय रिदिं स्किल्सफोरानो डेभलपानो जानाय नङा जोङो मोनसे कनफिदेन्स लेभेलानो फैनाय नङा इडुकेसनखौ लायाबा जोंङो गिनाय गिनाय मोन बाय थागोन बिनि थाखाय जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो बहुद इडुकेसना ओमफ्राय नोंथाङा हायार इडुकेसनफोरखौ हबाव खामगासिनो
आङोथ' दायो उदालगुरियाव लागासिनो दं आंनि हायार इडुकेसनखौ दायो।
औ
ओमफ्राय
अम
सिमा दायो साइन्स जाबाय आंङो दायो टुयेल्भआव
औ औ
बे बिखो फोजोबनायथिं बेलेगथिं थांनानै गोनां सोलोंस बेलेग
औ औ नोंथां औ
हो
औ नोंथाङा बिदों लोगोसे मा खालामगोन होनना स बुंनो नागिरदोंमोन आं
ओ आ
नोंथाङा मा थांखि दङ जेनेबा इडुकेसन लानायनि थांखिया नोंथाङा
आंनियाथ' दायो बेनोसै मांयाइ सोलोंथां जिउआव बाहायनो हानाय बायदि बिदिनो गोबां सम इन्टारभिउबो होनांगौ जायो आरो बिदिनो एगजामफोरबो होनांगौ जायो।
बिदिनो फरायलांबाय थानोसै आरो इदिनो देनां हायोबा गावनि बिजनेस बिदिनो फरायै फरायै रोङै रोङै खुलिनो सानदों आङो
अम
नोंथाङालाय मा खामदोदालाय
आंबो दै दायो इउनिभारसिटि लेभेलावनो दंथ'यो एसे मास्टार स्टुडेन्ट फोरबायदि जाना दङ आङो दायो सोलोंगासिनो आंबो मास्टार जिउआवहाय मास्टार जानो सानदों आंबो दा
मासट -
जिब जुनारनि फरायलाबायदों आङो बेखायनोथ' आङो बे बिनि उनावहा आङो जिब जुनारनि बारै एसे रिसार्च खालामसै बेबायदि सानदों आङो मास्टार्सनि उनावहा
औ मोजाङानो मोजाङानो
आरो नोंथाङा माबा मोनसे बङरोबा इडुकेसनाोबो
औ नोंथां जोंनि लाइफआवहा इडुकेसन गैयाबा जोङो औ औ जोङो जेनेबा एक्सप्रेम एक्सपिरियेन्सफोर मोनोना जोङो लाइफआवहा जोङो जेनेबा मा होनगोन नलेज बिल्ड खालामनो हायोना जोङो लाइफआवहा जोङो केरियारफोरनि थाखायबो जोङो माने बोलो मोनो आरो इडुकेसना जोङो आरो जोंहा इुकेसनखौ माबा खालामोबा जोंहा थिंकिंसफोराबो मोजां जायो आरो बेजोंनो लोगोसे थिंस फोर थांफायो खुन जोंहा एथोद कनफिडेन्स लेभेलाथ' ओरैबायदि हान्द्रेद पार्सेन्ट जाखायो जोङो इडुकेसनखौ लायोबा बेखायनो लानांगौ आरो आथिखालावहा इडुकेसन गैयाबा बहुद जुगावहा जाला नोंथाङालाय एसे फोरमायना होदो इडुकेसननि बारै
सानो इडुकेसन उन्दैनिफ्रायनो मोनबाय थायो स्कुल आरो कलेजफोराव मोनलांबाय थायो जोङो हायार स्टाडिसफोर खालामोमबा बेयाव इडुकेसन होनोब्ला जों जोङो बियो जेनेबा खिथाबनिफ्रायबो मोननाय आरो गुबुननिफ्रायबो मोननाय बे गिटनिफ्राय मोननाया ज जाबाय दानियाव दानियाथ' गोदोनफैनानै माबा नलेजफोरखौ ओमफ्राय जोङो ओरैनो जायो आरो बांद्रायानो बांसिनानो माने ओमफ्राय बेलेग गुबुनफोरनिफ्राय बुंनाययासो दानिया गोजोआव थासिनो द निसनिमायो ओमफ्राय जुदि जोङो दाबनिखौबो माहै लानानै जोङो ओमफ्राय गुबुननिखौबो लानानै जोंनि बे जों आरो आंनिबा इडुकेसना एकदम हायस्ट स्टेेनडार्ड जाहैगोन आरो जोंनिया गासिनोबो नोंथाङालाय मा सनो
औ आंबो बेखौनो सानदों नों जेखौ बुंदों एथिं कारेक्टलि नोंथां बेलेग टपिक लायजायनोसै बिदा जोङो हैबाराय
जायो औ दे
जों ओमफ्राय
फुटबल टुरनामेन्टफोरा माबायदि सोलिदों दायो
दाथ' फुटब फुटबल टुरनामेन्ट फजाथ'
औ माबाया ओ वालड कापा वाल कापा सरि मिस्टेक जाफ्लांदो वर्ल्ड काप
दिनै औ वर्ल्ड कापलाय दिनै दं हरनि ह
औ औ दिनै फ्रान्सजों फ्रान्स जों स्पेनदों दङ न'
दंना दिनै
औ नोंहालाय सोरजों सापर्ट
आंनियाथ' फ्रान्स सो
अ नोंहाबो फ्रान्स आंहाबो फ्रान्सआनो
औ अह
होद हागोन फ्रान्सआ ओरैबायदि देन्जार
हागोन नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङालाय गेलेनो मोजां मोनो ना मोना फुटबलखौलाय
औ आङो विंस विंसाव खारबावोसो विंस प्लेयारबावसो आङो
औ।
केप्टेन जानो आं बिराद लुबैयो फुटबल गेलेबा
औ
नोंथाङालाय गेलेयोना गेलेया फुटबलफोर
आंबो बिराद मोजां मोनो आंनि फेभरेट स्पर्टस होनोबा फुटबलानो फुटबलानो आंनि माबा फेभरेट आरो ओमफ्राय नायनोबो आंबो नों आंबो नोंबायदिनो केप्टेन जानो मोजां मोनो आङो ओ राइद उइक निस ओमफ्रायसो आरो आङो
उम उम उम बार'था थ्रिसावसो ने होमबा औ देहाया मोजां थायो एक्सारसाइसबो जायो ओंखायनो आं औ हेल्दिबो थायो औ औ आं बेखायनो दा एसे एक्सारसाइस खालामगासिनो फिल्डफोराव बिनि थाखायनो
खारनांगौ खालामनांगौ। जुदि एसेंनि देहायाबो हामानाङो मोजां थाया
औ।
एक्सारसाइसबो खालामनांगौ।
एक्सारसाइस खालामनांगौ।
नोंथाङालाय नोंथाङा मा सानो एसे गोनांथि नगौना नङा?
एक्सारसाइसआ बहुद गोनांथि जोंनि थाखाय औ नोंथां। जोंनि जोंनो थाखाय बहुद गोनां जोंहा जेनेबा फिजिकेेल एक्टिभिटिसफोर ओमफ्राय जोंनिया बडिफोरा हिल थागोन। मासोल्सफोरा बन्स फोर गोरा जागोन जोंहा हार्टफोराबो हेल्दि थागोन जोंहा। ओमफ्राय स्ट्रेस एन आरो बे मा होनगोन एनजाइटिफोरा जोंहा रिया माबा जागोन डाउन जागोन। ओमफाय जोंहा स्लिपस उन्दुनाय आरो ओ उन्दुनाय लेभेल्सफोराबो जोंहा इमप्रुभ जागोन स' बिनि थाखाय जोंहा एक्सारसाइसआ गोनां आरो। आङो बिनि थाखायनो सानसेयावहा अह थु किल'मिटार्सखो आङो थाबायो आङो
ओम मोजाङानो।
थाबायो आरो एखायनो। उम।
औ।
आङो फुङावहानो सिखारसिगोन सारिथायाव सि खारनानै ओमफ्राय बिथिं ब्रास थास हुसिगोन ओमफ्राय एक्सारसाइस खालामसिगोन थाबायसिगोन बिदि खामो आं।
औ।
नोंथाङालाय थाबाय ना थाबाया फुङाव सिखारनानै?
थाबायनाय जाया माथ्र' बे बेलासे बेलासे बिराद थाबायो जोङो।
इभिनिं वाकसार आंनिया।
ओ ओ।
बिराद मोजां मोनो आङो माहा थाङो आं थाबायनानै थाङो। आंनिया जुदि ओ नायोबा जायो ओ दुइ, दुइ तिनि किल'मिटार जायो। उम।
ओम मोजां मोजां बेखायनो जों एसे स्ट्रेसिंसफोर खालामसिगोन फिल्डफोराव थांनानै आर दोम देहाफोरखौ स्रां स्रां मोनो खुला खुला मोनो आङो बेनि थाखायनो।
औ ओम आंबो।
औ दे होमबालाय नोंथां जाथ'सिगोन दे दिनै।
औ औ दे जाथ'सिगोन ओं दे।
औ औ दे गुद नाइट।